हेलौ
हेलौ
मा खालामदों?
हेलौ
मा खालामदों? हेलौ
हेलौ
मा खालामदों?
दङो ओरैनो नोंलाय?
आंबो दं ओरैनो ज'ना
ए न'आव फैथाराखै नामा नों? नोंलाय
ओहो थांगोनसो
अ
थांसिगोन आरो सानथाम सानब्रैनि उनाव
अ
ओंखाम जाबाय
ओ जाबाय
हि माबासोमोन सबाय बिमा फाजा
औ
नोंलाय जाबाय?
आं जाथ'वाखैनो। जागोनसै आरोना मोना खै संगासिनो।
अ ओमफ्राय खबरफोरालाय मारै?
मोजाङानो खिन्थु दिनै बहुत गरम।
गरम दा
ओ थाद थानो हायाखै जि गरमखा। नोंसिनिथिंलाय माबायदि? हेलौ हेलौ